औ नोंथां
हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना औ नोंथां
ओं खोनादों नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
ओ नै नोंथां
औ-औ
जिरायनानै बिदिनो सावरायलायगासिनो नोथां
औ औ जाखांबाय नामा नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा।
अ नोंथां हेल'।
औ जाखांबाय नामा नोंथां।
ओ एसे नेटवार्कनि उसुबिदा जादों नामा नोंथां मोजां खोना
अ खोनागासिनो नोंथां दे एबार खोनाबाय।
अ हेल' नोंथां औ-औ खोनाफिनबाय दे ओ ओ। देलाय फोरमायफिनलाय नोंथां।
नोंथाङा दायो जाखांबाय नामा।
हेल'।
नोंथाङा जाखांबाय नामा।
खोनाया खोनाया नोंथां मा होनदोंमोन।
नोंथाङा दायो जाखांबाय नामा नोंथां।
अ जाथवाखै नोंथां आङो नै न'निफ्राय बाहेराव ओंखारलांनानै मा हाबाफारि मावनो नै बेखौ एसे अबे मोनसेखौ मावनो बेखौ सानगासिनो नोंथां एसे नै संगासिनो दा बेखौ जाखां लोंखां ओ एसे रेडि जानानै आङो ओंखारलांनायनि दान्दिसे उनाव से खावसे घन्टासोनि उनावहाय आङो रेडि जागासिनो नोंथां।
औ नोंथाङा दायो फ्रि नामा होमबा।
औ-औ देलाय।
नोंथाङा फ्रि नामा दा।
मा-मा होन्दोंमोन नोंथां।
नोंथां होनमबा
हेल।
खोनादों ना।
हेल नेटवर्क। अ दङ दे नोंथां दङ आङो दान्दिसे ओरैनो। फ्रियावनो दंथयो दा जेरावबो उसुबिदा गैथवा थांनाय माइ नि जेबो लाहार फाहारबो खालामाखै बेनि थाखायनो रायज्लायजागोन दे नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रिबा आं नोंथांजों गोदोनि हान्थामेला आरो दानि हान्था मेलायाव माबायदि बिदि सोलायनाय नुनो मोन्दों जों बिनि सायाव सावरायनो नंदों।
अ हान्था मेलानि बागैना नोंथां?
औ बिदिबा नोंथाङानो ससे फोरमायग्रोदो नामा? औ नोंथां नंगौ।
अ हान्था औ हान्था मेला होनोबा नोंथां ओ जे जोंनि ओनसोलाव जा दा जेनेबा रोगाथाइ ओ जाय जोंनि ओ गोनांथिखौ सुफुंङो नोंथां जे ओ गिबियावनो जोंनो नांगोन ओ मोजां ओ जेनेबा लामा सामानि बिराद गोनांथि दं।
औ औ औ।
अ नोंथां।
औ औ।
जांजोम।
औ औ।
ब
बिथिंङा लामायापाता मोजां जानायनि थाखाय। फ्राय बांद्राय उसुबिदाखौ जोंङो ओं बेफार फालांगि
औ।
नो मोननाय जायो नोंथां। दा नोंथांनि फा
औ औ।
खोनाबाय ना? हेलौ
ओं खोनादों नोंथां दासोखोनाफिनदो।
औ नोंथां, हेलौ
अं खोनादों नोंथां।
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा आं बुंनायखौ? ओ नोंथांनिखौ खोनाफैनो मोनासै। एसे नेटवार्कनि उसुबिदाफ्राव गोलैबाय नामा नोंथां?
ओं खोनागासिनो दे।
हेलौ
खोनादों ना नोंथांङा? औ आं दासो खोनादोंदां। हेलौ
खोनानो मोनासै नोंथां। ओ नोंथाङा एसे मोजां माबायाव थानानै आंनो ओ फोरमायथि फोरमायहरनो हाफिनगोन नोंथां?
ओं हागोन दे हागोन। खोनाबाय ना नोंथाङा?
हेलौ अ आंनियासो उसुबिदाफोराव गोलैबाय नामा नोंथां? ओ बांद्राय ओ नेटवार्कआ एसे उसुबिदा गोलैयो जोंनि ओनसोलाव। बेयावसो ओ मोजां खोनानो मोनाखै नामा?
आं खोनागासिनो दे नोंथां। खोनागासिनो दा नै खोनाफैयासै। ओं खोनाबाय खोनाबाय ओं खोनादों दे।
औ नोंथां हे लौ
खोनादोंना नोंथांङा? हेलौ खोनाबाय दा एबार।